खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
दों नोंथां।
औ। जोंनि दिनैनि टपिकआ जाबाय बर'फोरनि दोरोङा रि ओंख्रि।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि।
औ। अब्ला आं जागायलांसै नोंथां।
दे नोंथां।
दोरोङारि होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखौनो दोरोङारि बुंनाय जायो। जेराव जोंनि टपिकआ दं दा बर'निफोरनि दोरोङारि ओंख्रि। अब्ला जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जाबाय नार्जि अमा, अनला दाउ, सबाय साम' एबा समा सबाय दाउ आरो नाफाम। अब्ला आङो जोंनि जायगायाव नार्जि अमा ओंख्रिखौ बोरै सङो बेखौ एसे फोरमायना होनि। खोनादोंना नोंथां?
दे नोंथां।
नार्जि अमा नार्जि जानो थाखाय सिगांगोर जोंनो फाथो गोखा होननाय मोनसे लाइफां नांगौ जायो। बेखौ सिगाङाव फोगोरनानै लानाय जायो जेब्ला बिफाङा देरो लाइफाङा देरो अब्ला बेनि बिलाइखौ खानानै फो रान्नाय जायो। जेब्ला गोरान फोरानथारो अब्ला जाजानाय जाबाय अब्लासो बेखौ जों नार्जि अमा जानो हागोन। अब्ला जोङो नार्जि खौ जानोसैबा सोमनानै लागोरनांगोन। बेनिफ्राय मोजांयै सुना लानांगौ बेनिफ्राय आरो खारै होनानै दैजों रुनानै लानांगौ। जेब्ला रुबाय थायो अब्ला बै समाव खादौ होननाय मोनसे औवाजों बानायनाय थायो गन बेखौहाय खादौजों एरबाय थानांगौ। खारैजों रुनाय नार्जिया बेयावनो गेब्लेयो आरोना। ओमफ्राय जेम गेब्लेथाराब्ला बेखौहाय सा गं होननाय मोनसे बेबो औवाजोंनो बानायनाय आगजु जेराव बेखौ बेजों सानाय जायो। सानानै लाखांनानै जायजों सङो अमाजों सङोब्ला अमाखौ एवनानै लागोरनांगोन बिनिफ्राय जा होनां गौ जिरा, म स्ला, संख्रि, फानलुखौ होनाय जागोन। मोजाङै जानो गोदौब्लानो जोंनि बे नार्जि अमा ओंख्रिया जागोन आरो। फ्राय दंबावो अनला दाउ अनला दाउ संनो थाखायनो जोङो सिगां माइरंखौ लाग्रोनांगोन माइरंखौ खौ मोनसे थख्रा एबा खुरियाव बेहाय सोमना लानांगोन आरोना सोमना लानायनि उनावहाय दसे उनाव बे माइरंखौ बोखांग्रोनांगोन बोखांनायनि उनाव गा गाहेनाव देना लानांगोन गाहेनाव देखांनायनि उनाव जाय जों संगोन जेनेबा दाउजों सङोब्ला दाउखौ थावआव आराम एवना लानानै जिरा मस्ला हालदै होनानै आराम खालामजोबखांनानै दैखौ लुनानै लाग्रोनांगोन अब्ला दैया मोजाङै गोदौगोन अ अब्ला बै अन देना लानाय अनलाखौ अनखौ दैजों लगायो नङाब्ला गुन्दायैनो बै गोदौबाय थानाय दैयाव होनांगोन आरोना बेनि प्राइजेद दाम बेखौ अनखौ होखाङो अब्ला खारदै बे खारदैखौ बेसेबां होयो नोंनि होनांगौ केपासि नोंनि होनांगौ जखाखौ होनांगोन आरो ना बेनिफ्राय बेनि उनावनो दसे गोब्ला जोंनि बर'नि अनला दाउ ओंख्रिया जागोन आरो बेनिफ्राय दंबावोमोन सबाय साम' ना फान बेखौ नोंथाङा मा फोरमायलांदो नोंसिनि जायगायाव मोरै सङो बेखौ?
जागोन नोंथां।
औ
ओ जायगा लायै जायगा बयनिबो संनायाथ' आलदा आलदा जायो। दा आङो जोंनि जायगानिखौ एबा आंनि संनाय माबाखौ आं खोन्थानोसै आंनि संनायनि रोखोमखौ आं माबायदि सङो बेखौ फोरमायलांसै‌ सबायजों दाउजों
औ
सबायजों दाउजों नुङोबाथ' जोङो फार्स्टआवनो सबायखौ ओ एसे एवनानै सबायाइ गोदांखौहाय एसे एवनानै ओ हुख्रेमनानै लाग्रोबाय हुख्रेमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ उवालाव खुबाय एसे से सुखांनानैहाय बेखौ ओ रुबाय रुनानै लानायनि उनाव,
औ।
सबायखौ रुखाबाय,। ओ फारसे सिङै दाउखौ दाउ बेदरखौ रेडि खालामबाय, दाउ बेदरखौ रेडि खालामनानै दाउखौ एवबाय जोङो सं सबायखौ ओरै फारसे रुनानै लाख ओमफ्राय दाउखौ एवबाय एवबाय होननानै बिदिनो नांगौखिनि थाव एसे संख्रि बानलु जिरा मस्ला इनग्रिडियेन्सफोरखौ बेखौ होनानै माबाबाय संबाय आरो संबाय थानानै,। एसे दाउआ जेब्ला,। बाजि जौखोन्दोसो मोनोब्ला। बेवहाय ओ सबाय। खौ रुनानै लानाय सबायखौहाय सागंजों सानानै बेखौ होस होसनबाय होसनखांनायनि उनाव। एसे खारै होबाय। खारै होखांनानै जेब्ला गोदौवो गोदौ मोजाङै गोदौखांब्ला ओ संख्रि साखिबाय सं संख्रि साखिनानैहाय जाबाय आरोखि संख्रिया नांनाय बायदि मोनबाथाय बेखौ खांनानै लाबाय
औ।
बेबायदि सङो जों आं स्पेसियेलि आं आं बिदि सं सङो आरो। औ नोंथां। दा नोंथांनि जायगायाव नाफाम नाफामखौ माबायदि सङो नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन। नाफामखौ जोंनि। जायगायाव। बिदिनो सिगां सम सिगां माने गोरान जिखुनु ना गोरान ना। ना गोथांखौ मोजाङै सायनानै सुनानै फोरानग्रोनाय जायो ओम बे जेब्ला। नाया मोजां रोखोमै रानगोन। अब्ला रानखांनायनि मोजां रानोब्ला बेखौहाय सान्दुुंआव मोजां फोरानथारनानै रानखांबा जेब्ला गाहेन नङाबा गाहेनावहाय उवाल गाहेनजों देनाय जायो जेराव ना गोरानखौहाय मोजां दोखो दोखो देग्रोनांगौ जायो बिनिफ्राय थास' गोसोम एबा थास' बासर जिखुनु थास'खौनो होजायो आरो ना आराम जखा लानानै नोंनि नानि जखाजों लोगोसे समान जानांगोन नोंनि जखा बायदि थास' एबा बास'र हाना होनांगोन आरो बेजोंनो आरो थाव गोथांखौबो एसे होनाय जायो नाफाम देनायाव बेनिफ्राय जेब्ला मोजां जमा देनानै मोजां जागोन देनाया मोजां मेलायगोन अब्ला बेखौहाय खायफा खायफा बयेमावहाय सोनाय जायो आरो खायफा खायफा लावथुम लावथुम एबा गल गल खालाम खालामनानै आलादा आलादा प्लास्टिकआव सोयो आरो नङाबा थेमा दुंग्रा फिसा फिसा दङब्ला बेवहाय सोनानै लायो। अब्ला मास मोनसे मोननैनि उनावनो बे नाफामा जागोन अब्ला बेखौहाय जों संनानै जानो हासिगोन अब्ला नाफामखौ नोंथाङा बोरै सङो? फोरमायदो।
ना फामखौ जोंनि जायगायाव एबा आं संनाय बेखौ आं खोन नोंथाङाथ' बुंखाबाय नाफामखौ सिगां ना गोराननिफ्राय ओ नाखौ राननानै देनानै लायो। देनानै थास' एरि होनानै देनानै लायो बेनिफ्राय जा-जाजानाय जायो नोंथाङा बुंनाय बादिनो। जाजानाय जायोब्ला बेखौ ओ भयेम एबा दुंग्रानिफ्राय हाननानै हाननानै एसे लाबाय बेैयाव ओ पियास सामब्राम गुफुर संख्रि एसे होनानै नाफामखौबो होनानै आं आंनि संनाय माबाखौ खोनन्थानोसै।
औ।
हाय दैजों गलायनानै लायो।
औ।
गलायनानै लानायनि उनाव ओ सारायखौ जानो। साराइयाव एसे थाव बारा बुरजा नङा ओरैनो नामनि आन्था एसेल' होनानै ओ साराया जेब्ला दुङो अब्ला बै हानानै लानाय सामब्राम लगायनाय बै नाफामखौ होनानै होयो। बेखौ होखांनानै जेब्ला गावनि ओ दैया रानलां जोबो अब्ला रानखांबा दुन्दियाखौ होनानै बिदि सङो। दुन्दिया होनानै जेब्ला संख्रि एसे होनानै लाखाबाय नालाय
औ
आखिनानै स माबायो आरो ओ मोनबाथाय जानाय जायो बेखौनो। नाफामाथ' बर'फोरनि आरो आंगोसिन बयनिबो आंगोसिनखाना। जानायनि बयबो मोजां मोनजा बयजोंबो मोजां मोनफ्लाय जानाय।
औ नोंथाङा नोंसिनि जायगायाव संनाय नारजि अमाखौबो फोरमायना होदो।
जागोन नोंथां ओ नार्जिखौथ' नोंथाङाबो दहाय बुंलांखांबाय नारजिजों अमाजों बोरै सङो दा जोंनि जायगायावबो बिदिनो सङो फ्रायानो।
औ।
दा आंनि संनायखौ आं फोरमायलांनोसै।
औ
सिगाङाव नार्जिखौ लानानै ओह सानाव जागोनबा मोनायाव नार्जिखौ सोमना दोनबाय दैयाव हरसेनि थाखै अमा बेेनारजिख' अखानायै बोखांनानै जेब्ला संनो लागोन अब्ला नारजिखौ रुनानै लाबाय नारजिखौ रुखांनायनि उनाव रुनानै लाखांनायनि उनाव मोनसे सारायाव अमखौ एवबाय थाव फियास संख्रि बानलु बेबायदिनो मा मा होनांगौ बेखौ होनानै एवनानै लाबाय। बेखौ एव खो। खांनायनि उनाव। नार्जिखौहाय सागंजों साबाय
औ
खारै होनानै रुनानै लाखायो आरो।
औ औ
बेखौहाय संनानै ओ रुनानै लानानै जेब्ला माबाखो ओ बे अमा बेदरखौ एवखांनानै एसे एवनानै एसे आधा मोननाय बायदि जायो। अब्ला नारजिखौ होसनबाय। दै एसे होबाय। बेखौ मोजाङै फोदौनानै रेडि जाबाय आरो बे। जानो थाखाय जाबाय थियारि जाबाय। जोंनि आङो बेबायदिनो सङो। थां
औ औ औ अब्ला बिदिनो दिनैनि सावरायनाया एसेयावनो जोबथोंसै नोंथां
जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंनिसिमबो